अ नोंथा
औ नोंथां
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय
औ दा दिनै जोङो
औ बुंलाय नोंथां
औ नोंथां दा जोंङो माखौ लानानै जोङो सावरायजेनगोन दा
औ माने जों मोनसे आयदा आयदा महरै जों माबाखौनो लाजागोन नामा नोंथां जोंना मा होनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायखौनो लानानै सावरायजागोनदां जों जेनेबा जोंनियाथ' जानाय लोंनाय होनोबाथ' थारमाने गोबां जानाय लोंनाय माने ओंख्रिफोर दं जों बेखौनो लानानै सावरायजागोन नोंथां
औ दे होमबालाय जों अनला ओंख्रिखौनो जागायजेननोसै नामा नोंथां
औ औ जायो दे नोंथां फोरमायग्रोदो दे नोंथाङा एसे
औ अनला ओंख्रि होनोबाथ' जोङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय अनला ओंख्रिखौनो जोङो गुबै ओंख्रि होननानै जों साना नोङा होमबा
माने जोंना अनला ओंख्रिया जिहेतु जि आइ टेकबो मोनबाय
औ बिनि थाखायनो थारमाने जोङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो बेखौ दैयाव सोमग्रोनांबाय बे सोम खांनायनि उनाव जोङो रुयोब्ला बेखौ अन महरै देग्लिना ला लानाय जाबाय बेनि उनावहाय जोङो दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंखांनायनि उनाव जोङो बे अनला ओंख्रियावनो जोङो हेल' नोंथां
औ खोनादों नै नोंथां बुंलाय
औ दा बे दैखौ जोङो फुदुंग्रोनायनि उनाव जोङो बे अनला ओंख्रियावनो ओ खारैबो होबाय खारै होनानै बेदर होयोब्लाबो बेदरखौ एवना लानानै होनानै जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। बे अनला ओंख्रियाव जोङो बेदरफोरबो होनो हायो नाफोरबो होनो हायो। ना गोरानफोरखौबो होनो हायो। गोबां इदिनो मैगं थाइगंफोर खौबो होदेरनानै जोङो संनो हायो। दा बिदिनो जोङो उ खारै नङाबाबो जोङो गोखैफोरजोंबो संनो हायो। जेरै ओ गोखै होनोबा जोङो बै फान्थाव गोखै
औ।
बैगन फिथाइ बेफोरखौ होनानैबो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो। लाइ बिलाइफोरखौबो होनानै संनो हायो। खायसे खायसे बिलाइ फोरखोबो होनानै जोङो संनो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ। ओ। दा बे अनला ओंख्रिखोनो जोङो जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै जोङो सिनायथि मोनो। औ बिनि बिनि अनगायैबो जोङो मैथा ओंख्रै
ओं।
मैथा मैथाखौबोथ' जोङो जोङो बर'फोरा गोबाङानो मैथा ओंख्रि जाना मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ बे मैथाखौबो जोङो खायसेया खारै होनानैबो जायो खायसेया ओरैनो गोजाबो जायो। अ खायसेया बेद बेदर होनानैबो जायो खायसेया बेदर होआलासिनो बिदिनो नानान्था बुस्थुजोंबो होलानानै जानो हायो। उ बेफोरबायदिनो जोङो मैथाखौबो ओ खेथि खालामनानै आबाद खालामनानै जोङो हाथाय बाजाराव जोङो फाननानै रांबो खामायनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां। उम
जोङो दा दानि दिनाव जोङो मैथा ओ फोनानै मैथा मैथाखौ आबाद खालामनानै जोङो फानोब्ला मुथासेयावनो नैजिनिफ्राय थामजि रांहालागै जोङो खामायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां दङ ओ थे थेजपात बिलाइ थेजपात बिलाइफोरखौबो जोङो बिदिनो मोदोमनाय ओंख्रि साहा बायदिसिनायावबो जोङो थेसपात बिलाइखौबो होनानै जोङो जोंनि थाव जानायखौ लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओं उम जोंना आरो औ
देहानि मोजां खामानि होयो होननानै जोङो थेसपात बिलाइखौबो मिथि मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां। जोंना बिदिनो गोबां बर'फोरनाव माने गोबां मेगं थाइगंखौ माने गाव गावबो माने बुथुमनानैबो जायो आरो माने मा होनो मा मेगंजों मा मेगं मा होदेरना जायोब्ला माने गोथाव जायो मा औ बेफोरखौ माने थावनायखौ माने मिथियो आरो माखौ माखौ होदेरोब्ला माबै ओंख्रियाव माजों माखौ होयोब्ला माने थावनाया गोथावसिन जायो बेफोरखौहाय माने संनानै जानो रोंगौ आरो आं। बिनि गेजेरावनो बुंनोसै माने जोंना मा होनो
औ।
सबाइ सबाइजों दाउ होनो जायखौ सबाइ ओंख्रिजों माने बेयाव सबायाव माने जों बेदरफोर होनानैबो संनानै जानो हायो आरो बिनि अनगायैबो ना ना गोथांफोरजोंबाबो माने संनानै जानो हायो आरो खायसे माने जा जाय जेरै माने माजों गोथाव मोनो बिदि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा ओरै दाथ' माने दैज्लां बोथोर। थाल मा होनो थास' बिबार मोनो नङा होमबा नोंथां जों माने थास' बिबारफोर खौबो माने मैथा होनानै बा मैथा गोखै होनानै बाबा जों मैथा गोखै होआल'सिनो जोंङो
खामरे
बेदरफोरजों ओं। बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो खारैजोंबो जानो हायो जोंङो आरो जोंहा मा होनो बांसिनानो दाना माने थास' बिबारजों अमा बेदरजों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दिनैनि समावहाय माने। औ थावनायाबो गोथावसिन जायो नालाय माने अमा बेदरफोरजों संबा बेनिखायनो माने थास' बिबारजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो ओं बिनि अनगायै जोंहा आरो मा होनो गोथां मैगं थाइगं जोंहा बुथुमनानैबो जायो जों हाग्रानि ओमफ्राय जेरै सिब्रु ओं। एसेफोर लोमजायोब्ला माने जोंङो माने सिब्रु बिदिनो जारि खानसिंसा बिलायनानै माने जों दाउ फिसाफोरजोंहाय माने दाउ रोसि लोंनाय इदि इदिफोर जेबो नुनो मोनदों आरो जों माने मा होनो बेफोरबायदि दाउ
बानलु बिदै फुदुंनाय
औ औ बिदै फुदुंनानै लोङोबा माने लोमजानायफ्रा माने स्रां जायो गगा मोननायफ्रा स्रां जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो।
औ औ।
औ। आरो जोंहा बिदिनो गोबां हा मा होनो मैगं थाइगं दंबावो जेरै जोंहा मा होनो मान्दे बेफोरखौबोथ' जों फाजि जायो माने मान्देया माने जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो मोजां होननानै मिथिनो मोनदों आरो जोंहा औ एलाइसिफोर एलाइसिफोराबोथ' जोंनि थाखाय मा होनो मोजां देहानि थाखाय माने उदै सानायफ्राबो बेफोरबो हामो आरो। बेनि थाखायनो जोंहा माने गोबां मैगं थाइगं बुथुमनानै जायो आरो जोंनिया हाग्रानिफ्राय आरो। मा होनो बै बे
मा मा मैगं होनोमोनथाय माने जोंना गंगार दुन्दिया गंगार दुन्दियाफोरावथ' माने जोंनि माबा मोनसे मस्ला मस्लायाव गोलै बेयो गंगार दुनदिया माने जों ओं ओं माने बेफोरखौहाय माने जोङो माबा होबा माहोनो ओंख्रिफ्राव होयोब्ला माने मोदोमो आरो। मोदोमनाया जोंना सबाइ ओंख्रिफ्रावनो होन आरो ओरै जोगोनारफोर सङोबा माने बेफोरखौ होयोब्ला माने मोजां। औ ओंख्रिबो संनानै थावो आरो बाथोनबोथ' जानो हाबाय ओरैनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोरोबनायनि थाखाय जों गंगार दुन्दियाफोरखौ बांसिन बाहायो आरो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो नोंथां। आरो जोंहा मोनसे दंबावो माने मोदोमनाय मेगं आरो जेनेबा मसला बायदिबो मोदोम बेयो माने जोग्लावरि जोग्लावरि होननाय जायखौ बुङो ओं बे माने जोंनि नि थाखाय मोजां आरो बेफोर माने दावरोसिफोर फुदुंनायाव होयोब्ला माने मोदोमनाया मा होनो जायो आरो। मोदोमनाय मोनो आरो आरो बेजोंनो जों माने ओरैनो बाबो जों आलुफोरजोंबाबो लगायनानै जानो हायो जोंगलारि ओव माने गोथावबो जायो नालाय।
औ
उम आरो नोंथांङा मा मा मैगं मिथिबावो बेनि सायाव एसे फोरमायना हरदों? नामा नोंथां?
आरो बे नारजि ओंख्रि नारजिखौ थ' दा जोंङो बर' हिसाबै नार्जि ओंख्रि होनो बा बिराद मोजां गोथाव जानाय मोनो। गोखा ओंख्रिबाबो नारजिया गोखाबाबो जोंङो बेखौ बिराद गोथाव जानाय मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बे नारजिखो जोंङो ओ फार्स्ट टाइमावनो जोंङो आबाद मावो होनबा फाथो हिसाबै जों आबाद मावो नंङा होमबा? होमबा नोंथां बे फाथोखो जोंङो उम बे फाथोखो जोंङो गोरलैयावबो बिलाइखौ जानो हायो बिजौखौबो जों जानो हायो। बेफोरबायदिनो जोंङो उनावहाय बे फाथोनि बिलाइखौनो जोंङो फोरानो। बे फोराननाय खौनो जोंङो मा होनो नारजि हिसाबै जोंङो सिनायथि होयो। नंङा होमबा नोंथां? औ बे नारजि नारजि खोवनो जोंङो दा संनानै जायोबा माबोरै संनानै जानांगौ होनोब्ला जोंङो नारजिखौ जोंङो बिलाइखौ बिलाइ गोरानखौ नार्जि होनबाय नालाय बे नार्जिखौ जोंङो फार्स्टआव सायनानै देन्थाफोरखौ गारनानै दैयाव सोमना लाग्रोनो गोनां जायो। ओमफ्राय दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोंङो खारै होनानै जोंङो बेखौ गुरै रुइग्रोना लाहोनो गोनां जायो। बेनि उनाव जोंङो जेजोंखि जाया नोंङो बेदरजोंनो जाजागोन दाउ बेदर अमा बेदर-' हयथ'बा सयाबिनफोर जोंबो जोंङो जानो हाबायो आरो बे नारजि ओंख्रिखौ-' जोंङो गाहाय गुदि हिसाबै जोंङो ओंख्रि होनोब्ला बर'नि बे नारजिखौबो जोंङो लानो हायो आरो।
औव औव नंगौ नोंथां नारजियाबो माने जोंनिया मा होनो नारजि अमा बे माने जोंनियाहाय माने गोबां हटेलफ्रावनो माने जों जानायखौ मा होनो हटेलफ्रावबो संनानै जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो माने। नारजि अमा बर'नि ओंख्रि इदि होननानै
औ औ औ औ नोंथां बिदि बेनि अनगायैबो माइसुन्द्रि माइसन्द्रि-' माइसुन्द्रिखौबो जोंङो बाथोन जानानै जोंङो मोजां मोनो नंङा होमबा। बे मा माइसुन्द्रिया जोंनि उदै गरम जानायखौ थान्दा खालामो। बे माइसुन्द्रिखौ जोंङो ओरैनोबाबो देनानै बाथोनबो जानो हायो। हयथ'बा ओंख्रिबो बानायनानै रोसि लोंनोबो हायो आरो। बे माइसुन्द्रि बिलाइखौ जोंङो औ जेराव बोहदलानानै जोंङो जानो हायो आरो बे माइ
औ औ बे माइ सुन्द्रिया आरो माने प्रेसार प्रेसारखौबो खमायो ना माफोरबायदि होननाय खोनादों आरो? ना ना औ प्रेसारनि थाखायबो मोजां होननानै बुंनो आरो।
औ औ बिदिनो। गोबां इदिनो दंबावो पातगाजा जेरै दा पाटगाजा। पाट गाजाखौबोथ' मिथिया होमबा नोंथां?
औ मिथिययो मिथिययो।
फाथे गाजायाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो। किडनि स्टन जानाय किडनियाव अन्थाइ जानाय बेफोरखौबो बिनि बेखौ लोङोब्ला आरायग' मोननो हायो। बिदि आरो बेखौ सानफ्रामबो फुङाव
औ। समाबो जाबाय खोमा नोंथां जोंनिया औ औ नोंथां दे।
दे होमबा दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय नोंथां औ दे।